हेलौ
औ खोनादों औ
औ नोंथां मा खालामदों?
नै सिखारनानै दा ओरैनो जिरायनानै दङ औ नों नों नोथाङा मा खालामदों दा?
आंबो नोंथां सिखारना ब्रास खालामखांनानै जास जिरायबाय दं माने।
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा दिनै मोनसे टपिकखौ लाना सावरायनो ना?
देलाय
जिहेथु जोंहा ओ उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे ओ बेखौ मोनसे मन्दिर बायदि सिबिसालि बायदियानो बुंनांगोन जेरै जोंहा स्कुल नङा होनब्ला जायनि जाहोनाव जों गोबां औ स्कुल फरायसालिफोर ओ फरायसालि बर'आवबो जोंहा फरायसालि बुंसिगोन फरायसालियाव जोङो जेब्ला उन्दै समनिफ्रायनो थाङो जेनो नङा बै समनिफ्रायनो जोंहा माखासे सोलोंथाइ ओं ओं
ओम
औ माने फरायसालिफोराव जोंहा गोबां मा होनो बेखौ ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा उन्दै समनिफ्रायनो थांनो गोनां जायो नङा होनब्ला औ बैनि बा-बागै नों थांनाया एसे ओ सायाव एसे फोरमायथिनो थाखाय बुंथिहरनाय थाबाय औ औ औ दा आं
जोबोर गोनांथि बे मुगायाव माने ओ दिनैनि मुगायाव माने फरायनाय गैयाबानो माने सासे मानसिया मेगन खाना बा आथिं लें-लेंग्रा बादि सानजायो औ बेनिखायनो जों फरायसालियाव उन्दैनिफ्रायनो ओ थांनांगौ ओ उन्दैनिफ्राय थांबासो ओ नांगौ बादि सोलोंथाइखौ मोननो हागोन जों माने खेबसेनो ओ गिदिराव थांनो हाया नालाय उन्दैनिफ्रायनो माने फरायसा थांनायखौ ओ नखरनि बिमा बिफाया खालामनांगौ आरो फरायसालियाव थांनायनि सिगां बो माने नआव माखासे सोलोंथाइखौ होग्रोनांगौ औ सासे गथआ माबायदि रायलायो ओ उन्दै जों बा गेदेरजों बा गावनि फोरोंगिरिजों बा लोगोफोरजों माबायदि रायलायनांगौ जायो ओ बेखौ फोरोंग्रोनाया मोजां ओ मानो होमबा गथमाखाया माने ओ जेबो मिथिया माने सो सोर बे समाव जे गुबै मोनथिया बिसोर माने दा सोलोंनायल नालाय बेनिखायनो बे समावनो मा माखासे बे गियानखौ सोना होखायोब्ला माने बिसोरो गोसोआव लायो आरो ओ गावसोर मोननाय गियानखौ बिसोरो बाहायो आरो जुदि नोङो गिदिरा बा नखरनि मानसिफ्रा नों गाज्रि मेसेज होगोन बा गाज्रि सोलोंथाइ होगोन बिसोर बे
औ औ बेखौनो सोलों लागोन आरो बिसोरो
औ मोजां सो थायहोयोबा बेखौनो सोलोंलां दा दिनैनि मुं मुगायाव माने स्कुलाव थांनाया जोबोद इम्परटेन्ट नालाय माने स्कुलाव थांनांगौ औ बिदिनो स्कुल थांबाल जानाय नङा माने स्कुलाव जाखिनि फोरोंदों बेखौ नआव ननि गार्जेनफोरादि खालामनानै होनांगौ अब्ला गथआ स्ट्रं जायो
औ
बेनि बागै नोंथाङा मा सानो
औ नोंथां हो हो फरायसालि होनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे सोलोंथाइ लाग्रा खुलि होननानै जोङो बुजिखायो साफ्रोमबो नङा होनब्ला
औ औ
औ ओमफ्राय बेयाव जोंहा ओ फोरों माखासे फोरोंगिरि थायो फोरोंगिरि इस फरायसालियाव फोरोंगिरियाथ थाखायो नङा होनब्ला फोरोंनो थाखाय ओमफ्राय बैफोराव माने फो फरायसाफोरखौ जाबायदि फोरोङो बेबायदि फोरोंनानैथ हरनाय जाख यै खिन्थु बैनि ओ जाउनाव माखासे गथफ्रा ओ न-नफ्राव जेनेबा ओ माखासे दिथागिरिफोर थायो थ बिमा बिफा बे बिथांमोननिस थेवबो माखासे ओ नोजोर लाखिनांगौआ थाहैबाय। ओ जेरै गथआ ओ जिबायदि समाव लेखा लानानै टेबोलाव जिरायनांगौ। जिबायदि समाव ओ स्कुल स्कुलाव जेनेबा ओंखारनानै थांनांगौ आरो जिबायदि समाव गेलेनांगौ। बैफोरखौ माने ओ नोजोर लाखिनांगौ माने ओ नखरनि गारजेननि ओ मेन माने दायथ आरो
औ औ
औ दा नोंथाङाबो मा सानो जेनेबा बेफोराव दायथ होनांगौबा ओ माबायदि जेनेबा ओ माबायदिब बिफाव होनांगौ जेनेबा गथफोरखौ माबायदिबा गोरलै राहा लानांगोन। जेनेबा बेफोरखौ बुजिनो थाखाय फरायसा बिथांमोना
उम ओ फरायनायात थ जाबायानो फोरों फरायथारनांगौ ओ दिनैनिदे मुगायाव फरायाबा नों जेबो जाया ओ फराय नानि अनग गायैबो माखासे नोङोब फिजिकेलखौबो दे नों गथनि देहाखौबो नोजोर होनांगोन। दा गुद गुथुन गथनि देहाया डेभलप जानो थाखाय जौगानो थाखाय नोङो माखासे बिसोरनो गेलेनायनि खाबु होनांगोन। ओ आजिखालि नुनो मोनो जे जोङो मान ओ मबेल लानानै उन्दैनिफ्रायनो मबेल लानानै माखासे ओ फिजिकेलि बा देहाय आरो उइक जालाङो। जों ओ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो फरायनायजों लोगोसे बेलासि समफ्राव ओ गथनि देहायारिया ओ जौगानायनि थाखाय माने माखासे गेलेनायखौ गेलेनायनि सुबिदा खालामनानै होनांगौ आं सानो। ओ गोदोनि दिनाव थ ओरैनो फ्राय गथआनो गेलेखायोमोन ओ नाथाय आथिखालावसो गेले-गेलेनायनिखौ माने इसे जानगार बादि नुनो मोनदों।
मोननोसै आरो माने
औ औ खालि मबाइल नालाय माने थानानै माने गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो मबाइलाव बेस्थ जानानै थायो दा बेफोरो ओ मबाइलजों बांद्राय उन्दैयाव मबाइलजों मबाइलखौ बेस्थ खालामनानै होयोब्ला माखासे गोसोआरि मेलेमारि आरो देहायारि जेंना नुजाथियो बेनिखायनो मबाइलखौ एसे जानगाराव दोननानै फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय ओ माखासे स्किलखौ फोरोंनानै होनांगौ जेरै गथनि। ओ माखासे टेलेन्टखौ नायनानै आजिखालि ओ गोबां सोलोंथाइ दंसै नङा होमबा। गोबां एक्सट्रा स्किल दंसै। नङा होमबा जेरै नों गेलेनायजों लोगोसे मेथाइ खननाय‌ ओ
मोसानाय औ।
बा माखासे सावगारि बोनाय ओ गोबांनो एक्स्रा स्किलखौ माने गथ'फोरखौ ओ ओरैनो थानाय समफ्राव माने बे फोरखौ फोरोंनानै होयोब्ला गथनि मेलेमा माने जौगा
औ।
ओ दा औ
लोगोसे बेफोरबायदि एक्सट्रा ओ सोलोंथाइजोंबो गावखौ सुंथानो हानाय ओ इयुनाव जाहैयो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ जाहैयो औ।
जेरै गेलेनायाव ओ गेलेनाय जिखुनु बिथिङाव बिथिङावनो होनामोन जोंहा फरायनायाथ' नांथारखागौ। बेजों लोगोसेनो जोंहा फरायनायजोंनो लोगोसे जोंहा बेलेग एक्सट्रा जेनेबा ओ सोलोंलांफायोब्ला जोंहा ओरै फरायनायाथ थाखाबायानोसै। ओमफ्राय ओरै जोंहा गेले ओ गेलेनायनि फरायनायनि लोगोसे गेलेनायावबो जुदि बिथाङा ओ फरायसाफोरा गोसो दङब्ला जों बे लामाजों हगारहरनानै बिथांनि जोङो जिबायदि थांखिफोर थायो माखासे बैफोरखौ माने ओ सुंथा हैैनो हानाय गावनि आथिं। गाव गसंहैनो हानाय बेफोरखौ जोङो लामाफोर लाहोहरनो हायो आरो।
औ औ नंगौ। बेनिखायनो माने गिरिफोरा माने उन्दैनिफ्रायनो माखासे ओ बाहायारि सोलोंथाइफोरखौबो ला जाहाथे इयुनाव औ। सासे गथआ ओ गावनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायजों माने गावनि स्किलखौ नायनानै बियो गावनि जों गसंथानो हायो उ दा बेफोर फरिबेकखौ ओ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो खालामनानै होनांगौ अब्लासो ओ गथनि ओ माखासे ओ मा होनगोन बेखौओ मेन्टेलि फिजिकेलि माने डेबलप जालांगोन आरो
ओ ओरैनो बे समाव नोंथांमोननिथिं बेफोरनि ओ जेनेबा थासारि एबा बारहावाया बोरै सोलिना दं जिहेथु दानि समाव ओ गोबां गथफ्रानो गथफोरखौनो नुसैना गामि ओनसोलफ्राव लोगोफोरजों ज जयै बबावबा लामा दथाफोराव मबाइल थुलाबायनाय गेम गेलेनानै टाइमफोरखौ हगार हरलाबायनाय बेफोरबो नोंसोरनि नोंथांमोननि गामिथिं सोलिबायदों नामा?
औ सोलिदों नोंथां माने टेकनिकुला टेकनिकेलि बेसि बां जौगादों औ एसेबा एसेबांनो ओ खायसे स बिदि नङा गाहायाव गोलैलांदों। ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला मबाइल बाहायनायनि जाउनाव
न
ओ नांगौ रोखोमनि ओ मोजां खामानियाव बाहायालासिनो गाज्रि खामानियाव बाहायनायनि थाखाय माखासे फरायसा ओ फंबाय बिनानाव मोनहा माने गाहायथिं गोलैलांनायखौ जों नुयो। मबाइलनि दारैनो ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ओ गोबाव फरायसा बा ओ लेखा गारनाय फरायसा जों गोबां नुसै ओ मबाइल बाहायै मबाइल खौ जोङो माने ओरैबादि खामानियाव बाहायनांगौ माने नोंनि जिउआव मबाइला ओ मदद होगिरि हिसाबै बाहायनांगौ नों जुदि गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला माने फरायसा जिउआ ओ धंस जायो आरो दा बेफोर अ मबाइलखौ गोजानाव दोननो थाखाय ओ जोङो ओ फरायसा जिउखौ ओरैनो थानाय समाव नों बेस्थ दोननांगोन ओ बा गरम बन्दफ्राव माखासे वार्कशप लानांगोन खेलायानो खेलानियानो होन कालसारनियानो होन अब्ला गथ माखाया बेस्थ थानानै माखासे गाज्रि खामानिखौ माने मावनो सम मोननाय नङा आरो बेनिखायनो माखासे ओरैनो थानाय समाव बा स्कुल गैयि समाव बिसोरखौ बेस्थ लाखि लाखिनांगौ अब्ला बिसोरो माने गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव थायो आरो
गाज्रि खामानि जेनेबा जेसेनो जोङो ओ उदाङै बेखाराव थायो एसेनो गोबां खोथा बाथ्रा सानफ्लाङो नङा होनब्ला? थां बैफोराव माने जोंनाव गाज्रिबो गोसोआव फैयो मोजांबो गोसोआव फैयो बैफोरावनो माने माखासे गथ फोरा ओ गाज्रि लामा लालां नांगौआ बिफोरावनो जायो आरो
औ।
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ लोगोसे दिनै एसेयावनो फोजोबथनाय जासिगोन।
दे दे।
औ।